औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं?
दायो ओरैनो दं नोंथां।
औ माने आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे आइदानि सायाव रायज्लायनो एबा सावरायनो होन्नानै नोंथां कल खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथां
औ औ
औ जोङो आयदाखौ आवगायलांनोसै जे गोबां सुबुङानो जेरै जोंनि बर' हारिया जेनेबा गोबां सुबुङानो सि दायो नङा होमब्ला नोंथां बिदिनो जोंना सि दानायजों लोगोसे ओ माबायदि मुलाम्फा जाबोदों एबा हायो बिनि बागै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां हागोन।
अब्ला नोंथाङा जागायदो।
औ दा नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि बा बर'नि दानाय-लुनाय बेजों लोगोसे ओ जोङो माबोरै फालांगि खालामनानै दावगालांनो हायो बिनि सायावनो नोंथां दा जोंनि लुनाय होननानै बुङोब्ला जोंनाव गोबां रोखोमनि दानाय लुनायफोर जोङो नुनो मोनो। श दङ जोंनियाव जेरै- दख'ना गामसा बिहु फालि बेफोर आरो दा जोङो दख'ना खौ जों बोरै दायो दा जोङो दख'नाखौ बोरै दायो होनना बुङोब्ला जोङो दा गिबियावनो जोङो दख'नाखौ जोंबा हाथाय बाजार बा गलानिफ्राय जोङो लाबोनानै बेखौ जोङो गिबियाव मुस्रा सागोन मुस्रा सानायनि उनाव हाय जोङो मुस्राखौ जों मायाव सागोन होननानै बुङोब्ला जोङो मुस्राखौ जेन थेराव गोन जोङो ओ बिनि उनाव जेब्ला मुस्राखौ साखांब्ला जों बेखौ सोंनो थाखाय जोङो सारफार खालामनानै बेखौ जों सोंनाय जायो बा सोङो आरो जेब्ला बेखौ सोंखां नायनि उनाव जोङो बेखौहाय राजो होनाय दङ जोंनि बर'नि दानाय फुनायाव बे रासोआव जोङो बेखौ सोनानै जोङो ओ खन बेखौहाय जोङो रासोआव सोजोबनानै बेखौ जोङो थाग थियारि खालामना जोङो बेखौ इसानसालियाव लांनानै ओ बेखौ दानाय जायो आरो आं ओरैनो सरासनस्रायैं एसे खि जोंनि दानाय लुनायखौ माबोरै दायो ओमफ्राय बे औ दा बे जोंनि दानायनायाव ओमफफ्राय दा बेखौ जोङो दायो बेबायदिनो जोङो सप्तासे सेबा जि साननि गेजेरावबा गांसे बा बा साननि गेजेराव गांसे बेफोरबायदि दानो हायो आरो ओमफ्राय जोङो बेफोरखौ दानानैबो जोङो गोबां रां खामायनो हायो जेरै जोंनाव इन्दिनि इन्दिनि जुदि नोङो दानो हायोब्ला बिदिनो गांसेयावनो जिबा रोजा नैजि रोजा बेफोरबायदि खामायनो हायो जोंनि बरनि दानाय लुनायजों दा जोंनियाव बर नि दानाय लुनायाव जोंना बे दखना दखनानि अनगायैबो जोंनाव जोंनाव गोबां दङ जेरै जोङो आरनाइ दानानै फालांगि खालामो गामसा दानानै फालांगि खालामो बिहु फालि दा बेफोरबायदिन फाय जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो हाथाय बाजार गलाफोराव जोङो फाननानै दा आङो नोंथांनि सोंनाय बा बायदि बायदि आङो जेसेबां हायो आं बेखिनिखौ खोन्थाबाय आंनो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैयो जे जोंनि बरनि ओ दानाय लुनाय ओ बे नोंथांनि ओनसोलाव जे दासिमबो जि दायो नामा आरो बेजों लोगोसे नों थांनि ओनसोलाव माबायदि बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ नैबे जोंनि ओनसोलावहाय एबा गामि गफायावहाय ओ एसेबां माने बेफोरबायदि सि दानायखौ माने खम नुनो मोनसै आरो नोंथां ओ मानो होननानै बुं ब्ला आथिखालनि सुबुंफोरा सि दानायाव माने बांद्राय गोसो होलिया ओ सिफोरखौ जोंना जेरै ओ बाजार बिदिनो गलाफोरावनो मोनला बायो नालाय ओ बिनिखायनो जोंना आथिखालनि सुबुंफोरा बांसिनानो बायनानैसो गाननायखौ माने नुनो मोनो आरो नोंथां आ जेरै बुंनो थाङोब्लाथ नैबे जोंनि गामि ओनसोलावहाय एसेबां बिदि सिखौनो दालिया ओ दायोब्लाबो बिदिनो ओ न खरसे बा नखरनै बा नखरथाम नखरबायाव लासे नुनो मोनगोन आरो नोंथां। उम जुदि एसेबां गेदेर गामियावनो जुदि बेफोरबायदि सि दानाया खमायलांबायब्ला अब्लाथ जोङो सिखौ बायनानैनोसो गानो होननानै जों बुंखानो हायो बिदिनो ओ जोंना ओ सि दानाया नोंथाङा बुंलांखानाय बायदिनो सि दानो थाखाय गोबां आगजुफोर नांगौ जायो बिदिनो जोंना ओ आथिखालाव जोंना बिदिनो ओ आखाइजोंसो आखाइजों दानायखौ माने बांद्राय नुनो मोन्लिया नङा होमब्ला नोंथां? ओ जेरै ओ मेसिन फोरजोंसो बांसिन माने दानायखौ नुनो मोनो आखायजों दाबाथ जोंना ओ दानो होन्नानै बुङोब्ला जोंना गोबां जगार नांगौ ओ बेनिखायनो जोंना हिसान दानायनि जगार आगजुफोरा गैयैखायनो हिसानखौ माने जोंना ओ दानो बाग्रा जालांबाय आरो नोंथां बिदिनो जोंना ओ हिसानखौ ओ आथिखालाव बिदिनो सानसे एबा साननैयावनो माने दिहुन्नो हायो आरो दानानै जेरै मसिन मिसिनजोंसो दानाय जायो नालाय औ बिदिनो ओ गोबां गेदेर गेदेर सि दाग्रा खुलिनानै बिदिनो ओ सिनि फालांगि खालामनानै गोबां सुबुंफोरानो नखरखौ सालायलांगासिनो दङ ओ जोंनि बर सुबुंफोराल नङा। आथिखालाव गोबां हारिफोराबो जोंनि ओ दखना गामसाफोरखौ माने बिसोरो ओ बिदि -नो जोंनिफ्राय खावनानै बिदिनो दानानै बिसोरो फाननानै एबा बिदिनो बेफार खालामनानै ओ बिसोरबो रां खामायगासिनो आरो जेरै जोंनाथ ओ गोबां समायना रमायना आगरफोर दङ बेफोर आगरखौबो बिसोर माने जोंनिफ्राय खावनानै बिसोरो ओ बिदिनो मिसिनजोंहाय सुखा‌ंनानै ओ बिसोरबो गोबां बिदिनो बेसेन गोसायाव फाननानै बिसोरबो बिदिनो रां खामायगासिनो दं आरो नोंथां ओ बि ओ जोंनि गामि ओनसोलावथ' गोबां खमसै ओ नुनो थाङोब्ला जोङो ओ आथिखालाव बर' सिख्लाफोरखौथ' गोबांखौनो सि दानायखौ नुनो मोनलिया। ओ जोंना बर' सिख्लाफोरा दायोब्लाबो जोंनिया बिदिनो कवालकुसि बिदिनो ओ सोरनावबा सोरनावबा ओ बिदिनो सि दानाय ओ इन्डासट्रि खुलिना लानायफोरावसो माने दाहैनायखौ नुनो नो मोनो जेरै जोंना न'खराव माने दानायखौ खम नुनो मोनसै आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोंना ओ सि फालांगि खालामोबा गोबां मुलाम्फा जायो गोबां रां मोननो हायो। जोंना आथिखा खालाव गोदान गोदान दख'नानि आगर बिदिनो गामसाफोरावबो आथिखालाव आर'नाइ आगर एर एरनानै गोबां रां खामायो बिदिन आरो जोंना ओ आरनाय फोराबो गोबां गोबां माने ओ समायना रमायना आगर ओंखार दों जेरै ओ मेचनजोंनो ओ गासैखौबो माने बिसोरो सुखांनानै होयो होयो आरो आथिखालनि मुगायावहाय नोंथां। ओ आरो जोंना ओ सि फालांगि खालामनाय सुबुंफोरा ओ ओरैनो माने बेखारै थाङाखै मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरो गावसोरनि आथिाव गंनो हादों आरो बिसोरो बिदिनो न'खराव नांगौ जानाय गासैबो ओ आंखालखौनो बिसोरो सि फालांगि खालामनानै सुफुंनो हा दों मानो होनब्ला जोंना सि फालांगि खालामनाया माने ओ जोबनो थाङा बियो थागो बिदिनो थांबाय थागोन बे जेब्लासिमा आ लागे बेे मानसि सुबुङा बिदिनो थांनानै थागोन अब्लासिम अ जोङो सि फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनगोन मानो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना सिया मानसिनि थाखाय गोनांथार ओ जोङो ओ दानो रोङाब्लाबो जोङो बायनानै आथिखालावथ' जोंना रांखावरिनि माने राखाववरि गा आथिखालावसो गोबां सुबुङानो खामायनो रोंगौ नङा होमब्ला नोंथां। ओ बेनिखायनो जोंना औ रां रांखावरि गोनांखायनो जोंना आथिखालावहाय ओ ड्रेस बायनानै बिदिनो सि जोम बायनानै माने गाननोखौ गिला आरो बिनिखायनो जोंना ओ गोबां ओ दाम गोसा गोसा सानि सिफोरखौ गाननायखौ जों नुनो मोनो ओ जोंना जेरै इन्दिनि सि इन्दिनि सियाबो जोंना गोबां बेसेन गोसा नोंथाङा बुंलां खानाय बायदिनो ओ बेफोरबो बे फोरखौबो माने ओ खालामनो हायोब्ला ओ जोंना इन्दि इन्डियाआवथ' जोंना लाथा एम्फौनि ओ फायसो फिथोबनिफ्रायसो जायो नङा होमब्ला नोंथां बेनिखायनो जोंना गि बियावनो लाथा एम्फौखौ जोङो फिसिनानै लायोब्ला बिदिनो बिनि फिथोबफोरखौ जोङो ओ खुन्दुं बानायनानै लायोब्ला बिदिनो सि दानानै गोबां रां खामायनो हायो आरो नोंथाङा जोंना बेहाव बेयावसो माने जोंना बांसिन बेसेना गोसासिन आरो जोंना इंन्दिसियासो। ओ माने गासैनिबो गेजेराव जोंना बेसेन गोसासिन होननानै बुङोब्ला जोंना इन्दि सियानो ओ सिगांआव थांना दंहैयो। जोंनि बर'फोरनि माने बर' हारिनि गेजेरावहाय।
औ
बेनिखायनो जोंना ओ जायफ्रा ओ इन्दिनि सि बानायनो हादों एबा इन्दिनि सि द हननो हादों बिसोरो माने गोबां मुलाम फा ओ बिदिनो जोंना ओ गोबां रां खामायनानै गोबां बर' न'खरफोरानो गोग्लैसोनाय थानायब्लाबो आथिखालावहाय बिनि सि फालांगि खालामनानै गोबां रां खामायनायखौ जों नुनो मोन्दों ओ बिदिनो फिसा फिसौ फोरनि औ लेखा फरायनायावहाय रां नांगौ जानायखौबो बिसोरो ओ सुफुंनानै होनो हादों आरो नोंथां।
औ आदसा नोंथां आङो नोंथांनाव मोनसे मिथिनो लुगैबाव
औ औ नोंथां।
जोंनि जे बे गोदोनिफ्राय जोंङो। ओ इसान दानाय नुबोनाय बेयाव जे जोंना माखु होननाय दङ। खिलाबारि होननाय दङ। दा बैफोरनि मुं। फोरा बा जोंनि जि थार्डआनो दानाय बरनि जे। दङ बे लासै लासै गोमालांगोन नामा जोंनि ओनसोलाव बा। जोंनि गुबुन गुबुन जायगा बा बर हारिनि। गेजेराव आं नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैदों आरो।
औ नोंथां जेरै जोंना बुंनो थाङोब्ला। थ बेफोर गासै जोनथोरफोरा ओ जोंना गामियावहाय। गोबाङानो माने गोमालांबाय बिदिनो जोंना ओ सि दानो नागिरोबा। गोबां जगार नागिरनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनब्ला बिसोरनिया। ओ गासै आगजुफोरानो सि दानायनि आगजुफोरानो माने ओ आलाय सिलायै गोमालां। लांबाय आरो नोंथां। ओ जोंना ओ गोबां ओ मिसिन ओंखारबाय नालाय बेनिखायनो जोंना। ओ मिसिनजोंसो गासै सिखौनो दानाय जायो नालाय नोंथां बेनिखायनो ओ। अब्लाबो माने जोंना बियो थागोन थानाया अब्लाबो जोंना जुदि ओ। उनफोरावहाय लासै इयनावहाय जोंना बेफोरबायदि सि दानायखौनो जुदि गारनानै दोनोब्ला। ओ माने जोंङो ओ गोमालांगोनखौबो माने ओ बुंनो हायो आरो नोंथां। ओ जोंनाथ। रायज्लाय रायज्लाय नोंथां ओ दोननायनि ओ समाबो जानानै फैबाय नङा होमब्ला।
औ नोंथां दे औ।
नोंथांजों बिदि सि दानायनि बागै एबा फालांगि खालामनायनि बागै रायज्लायनो मोना। गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय। जासिहरबाय नोंथां औ औ दे नोंथां दे औ।